औ
बेलासिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय।
नोंथांनोबो जासि हरग्रोनाय जाबाय।
औ आं नोंथां नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन।
औ नोंथां दे नोंथाङा सावरायलांनो हासिगोन।
नोंथांना एसे थाबथानाय बायदि जादों मोजां खोनायाखै।
सावरायलांनो हासिगोन।
औ ओ खोनासंलांदो बिदिब्ला नोंथां आङो जोङो आं बुंनो सान्दों बिफां लाइफां गायनाय एबा जोंनि बारि बागानाव फिथाइ सामथाइनि बि फां-लाइफांफोर गायनाय आं बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो सावरायगोन ओ जोङो
दे नोंथां सावरायलां।
ओ जोङो थांनानै थानायाव जानो थाखाय गोबां फिथाइफोर एबा ओ माखासे ओ फिफांनि फिथाइ बा लाइफांफोरनि फिथाइफोरखौ जोङो जायो। जोङो बारि बागानावनो जों बेफोरखौ गायनानै लायोबा जोंहा जोंनिनो मुलाम्फा होननानै जोङो साननांगोन एबा बुंनांगोन। ओ बेवहाय जोङो दस्रा बा हाथाय बाजारनिफोरखौ जायोबा जोङो बेवहाय मुलि होनायफोर खौ जोङो मुलि होनानै फोमोन्नायफोरखौ जोङो मोनजायो जेरैहाय सालेर थाइजौआ पेल बेफोर फोरखौ जोङो उम मुलि होनायफोर मुलि होनानै फोमोननायफोर खौ जोङो जानो नांगौ जायो। बेफोरखौ जोङो गावनि बारि एबा न'नि उसुंफोरावनो जोङो गायनानै जानो हायो गायनानै लानानै जानो हायो। बेफोराव जोङो मुलि गोनां मुलि होनाय फिथाइफोरखौ बायनानै हाथाय बाजारनिफ्राय जायोबा जोंनि देहाया ओ माखासे बेमार गिख्रंथाव बेमारफोरजों साख्लोबजानो हागौ। जायनि थाखायनो बेफोरखौ गायनानै लानांगौ जायो जोङो गिबियावनो थाइजौ, खान्थालनि आङो जागायदों थाइजौ आरो खान्थाल बे मोननै जोङो दैलाङाव बोथोराव मोनो एबा ओ बेखौ ओ दैज्लां बोथोराव मोनो। बेखौ जोङो गायनानै लायोबा जों इयुनाव जोङो आरामसे आरामै बेखौ फिथाइ सामथाइफोरखौ मोनजायो एबा गावनि फिसा-फिसौ बेफोर गासिबो मोनजाजोबो न'आवनो न'खरैनो आरो न'खरैनो जानायनि अनगायैबो माखासे गामिनि सुबुंफोरबाबो मोनजायो। ओ जोङो थाइजौफोरखौ गायनोब्ला जोङो गावनिनो बारि बागानफोराव गायनानै लानांगौ आरो खान्थालफोर गायनानै लानांगौ जोङो बायनानै जानो थाङोब्ला आथिखालनि जुगावहायो बेसेना बारानिफ्राय बारा दावखोलांगासिनो दङ' आरो बायनानै जा बाबो जोङो मोजां फिथाइफोरखौ जोङो मोनजाया बेफोरखौ जोङो अ बेफोरखौ जोङो गायनानै लायो बा जोंहा गावनि न'आवनो मुलाम्फासिन जायो आरो गोसोबानो जोङो जानो हायो। ओ बिनि अन अनगायै जोंहा दङ' सुमफ्राम फिथाइ लिसु फिथाइ लेरख' फिथाइफोरखौ जोङो गायनानै लानो हायो फिथाइफोरखौ जोङो खायनानै खानानै गावनो मोनजायो। जोंनि देहाखौ जोथोनै जोंनि देहायाव गोहो जौगायनो थाखाय जोङो माखासे बे ओंखामनि अनगायै जोङो माखासे फिथाइफोरखौ जानो नांगौ। बेखौ बेफोर गायोब्ला जोङो माखा बेफोर फिथाइफोरा जोंनो ओ जोंनि गोहो जोंनि देहानि गोहोफोरखौ जगायनानै जोंनि बोलो गोनां खामानि मावनायफोराव बेफोरो जोंखौ हेफाजाब होयो जों बर' माहारि फोरा एबा सुबुं माहारिफोरानो ओ खामानिफोरखौ खामानि मावनानै जानांगौ एबा खस्थ' खालामनानै जानांगौ जायनि थाखाय जोंनो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरा जोंनि देहा खौ ओ मोजाङै गोहो जगायनायाव हेफाजाब खालामो। एबा हेफाजाब होयो बेफोर फिथाइफोरखौ जोङो ओ गावनि बारि बागानफोरावनो गायनानै लानो हायो जु जुदि बुरजा गायोब्ला जोङो न'खर सालायनायाव-' आरोबाव हेफाजाब होयो जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला माखासे ओ थाइजौ फिथाइ थाइजौ बिफांफोरखौ जोङो गुवारै बेबायदिनो फांनै फांथाम एबा दस जिथा बिफांसो जोङो गायनानै लायोब्ला बेफोरनि फिथाइफोरखौ जोङो फोमोननानै एबा जोङो गोथां समावबो फाननो हायो एबा गोमोन समावबो फाननो हायो फाननानै जोङो बेवहाय रां खामायनो हायो रां खामायनायाव जोंहा बेयो न'खरनि माखासे गोनांथिफोरखौ सुफुङो बैफोर राङा आरो खान्थालफोरखौबो जोङो बेबायदिनो फाननो हायो बा खान्थालफोरखौ जोङो गोरलैयावनो ओंख्रिखौ ओंख्रि जायो खान्थाल ओंख्रि जाय ओंख्रिखौ जोङो बे बे फिफांनि फिथाइफोरखौ फानोब्ला गोरलै समावबो फानोब्ला जोङो बिनिफ्राय फैसा मोनो एबा रां खामायनो हायो बेजोंबो न'खरनि माखासे गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हायो बेल' नङा जोङो माखासे आनारस फिथाइ आनारस फिथाइफोरखौबो जोङो बारिफोराव एबा गय बागानफोराव गायनानै लाब्लाबो जोङो बेनिफ्राय बुरजा फिथाइ मोनोब्ला जोङो बेफोरखौ फाननानै रां खामायनो हायो आरो दंबावो जोंहा माखासे लिरख' फिथाइ लेरख' बिफां लिरख' बिफांखौबो जोङो गावनि बारियावनो गायनानै लायोबा फांबा सयथासो एबा बिनि बारा गायनानै लायोबा जोङो बिनिफ्राय बिनिफ्राय जोङो फिथाइफोरखौ फाननानै रां आरजिनो हायो बे रांफोरा जोंनि न'खर सालायनायाव एबा माबाफोर गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ जोङो बायनानै लानो हायो बेल' नङा आरोबाव दंबावो जोंहा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोर जेरै सुमफ्राम फिफां सुमफ्राम फिफांफोरखौबो जोङो गायनानै लानो हायो बेखौ जोङो गायनानै लायोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ मोनोब्ला गोबां रोखोमनि बिफां दङ सुमफ्रामा जेरै गोजा दङ आरो गुफुर दङ बेफोरखौ जोङो गायनानै लायोब्ला जोनो इयुनाव जोंनो जानोबो हागोन आरो फाननानैबो जोङो हाथाय बाजारफोराव रां खामायनो हागोन बेनि अनगायै बो जोंहा आरोबाव दंबावो माखासे गय फिथाइ गय फिथाइफोरखौ जोङो गायनानै लायोबा बारि बागानाव बिदिनो बा बिगा एबा बिनि बारा गायनानै लायोबा जोंहा न'खरनि गोबां रोखोमनि रांखान्थियारि अनसुंथाइ एबा मदद खालामो आरोखि जोङो बा बिगाखौनो गायनानै लाबाय बा बिगानि उनाव जोङो बा बिगा गायनायनि उनाव जोङो बेखौ बिदिनो बोसोरबा एबा द' बोसोरनि उनाव जोङो फिथाइखौ मोनोब्ला बे फिथाइफोरखौ जोङो फाननानै गावनि न'खरनि माखासे गोनां गोनां मुवाफोरखौ सोरजि नानै लानो हागोन एबा फिसा फिसौ फोरोंनाय बेफोर फोरोंनायाव लेखा फोरोंनायाव जोङो हेफाजाब मोनगोन आरोखि आरोबाव बिनि अनगायैबो जोंहा दंबावो माखासे बागानफोर गायनानै लायो जेरै थालिर बागान थालिर बागाना जोंनो गोबां रोखोमनि हेल्प होयो गोथाङाव फाननो हायो फोमोननानैबो फाननो हायो आरो बेफोरखौ बागान खालामनानै जुदि नोंहा फाननो हायोबा बेयाव गोबां मुलाम्फा दङ होननानै आं सानो आरोखि आंनि बिफां लाइफां एबा गावनि बारि बागानाव गायनानै माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ मोननायनि सोमोन्दै सावरायनाय एसेनोसै नोंथां नोंथाङाबो माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा नोंथां
औ नोंथां नोंनि बिफां फिथाइ सामथाइ बायदिसिनानि बागै बुंनायखौ आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों खोनानानै दा आङो मोनसे आयदानि सायाव फोरमायनो सान सानदों बे आयदायानो जाहैबाय मा बैसागो बैसागुखौ बुंनो सानदों आं बैसागुआनो जाहैबाय मा बैसागु बैसागुआनो जाहैबाय बर'फोरनि देरसिन बा गिदिरसिन मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो। बैसागु होननानै बुङोब्लाथाय बैसागु होननानै खोनाबाथाय बयबो बोराइ बेन्थ' ना उन्दै गथ' ना सिख्ला सेंग्रा गाद सिबो रंजानायनि दोहौआ जाजोबो। मानो होनबा बैसागु होननानै खोनाब्लाथाय बैसागु फैगौ होनब्लाथाय ओ न'खर न'खर जेरावबो रंजाथाइनि दोहौआ ओ जेरैबाबो गोसोआव हाबनानै थाखायो नालाय बिनि थाखायनो बिसोरो रंजाथाइखौ ओ गोसोखांनानैनो जोबोर गोजोननाय लाग्रोखायो आरो। दा बैसागुआ जाहैबाय मा बर'फोरनि देरसिन फोरबो बेखौ जोङो आं बेखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिगासिनोखा आरो फालिबोदों। बैसागुखौ फालिबोनाया जाहैबाय मा ओ मोनसे जे आबादनि आबादखौ लानानै आ फालिबोनाय जायो जेब्ला आबाद गायखां फुखां बेफोरखौ आ गायखांजोबो बा गायखांनायनि उनावहाय हाखांजोबो फोखांजोबो बेनि उनावहायसो बैसागु बोथोरा जायो। बैसागु बोथोरा ओ बैसाग दाननि ओ जिबा ओ बैसाग दाननि से अक्ट'खालिनिफ्राय जागायो आरो दा बे बैसाग दाननि से अक्टखालिनिफ्राय जागायो होनब्लाबो जोङो बेल'खि बैसागु बे नङा बिनि सिगांहाय जेब्ला सैथ्र दाना जोब्बाय जोबनायनि लास्ट बेनिफ्रायनो जोङो बैसागुआ जागायो होननानै बुंनो हायो दा बैसागुखौ जोंहा मोननै बाहागोआवबो राननो हाखायो मोसौ बैसागु होननानै बो बुंनो हायो आरो मानसि बैसागुबो होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोङो ओ बर' हारिमुनिखौ नुदों खि बर'नि बैसागुखौ नुदों जेब्लायबो
आ मोसौ बा मोसौ मैसो बेफोरनि गेजेरजों जिब जुनारखौ लानानै आबाद मावो आबादफोरखौ जोङो माइ आबाद मावनायनिफ्राय लानानै बायदिसिना ओ मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय बेफोरखौ जोङो मोसौजों नो हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो मोसौखो ओ मोसौखोनो ओ मोसौजों नांगोलजों हालेवनायखौ नुनो मोनो बिनि गेजेरजोंनो आबादफोरखौ दैखांनाय नुनो मोनो। बेनि थाखायनो मा जायो मोसौ बैसागुखौबो मोनसे बैसागुनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो होननानै लानाय जायो आरो‌। बेयावनो जोङो मा होनदोंमोन सैत्र' दाननि जोबथा आ सैत्र' दाननि जोबथा अक्ट'आवहाय मा खालामो बेखौ आ मोसौखौ जो ओ फुङावनो ओ थुखैयो आरो बेखौ थुखैनाय लायो थारमानि मोसौआबो जोंनि थाखायहाय गोबां आबादफोरनि आं जोलै फसलफोरखौ दिखोना होनायाव गोबां हेफाजाब होनायनि थाखायनो मोसौखौबो जोंहा आ मा खालामो फुजियो सिबियो बिनि थाखायनो मोजौखौ ओ सोरांब्लानो बेखौ आ मोसौखौ थुखैयो थुखैयो लोबो आरो आ मा होनो बेखौ थाव गुबै आरो आं हांगार सारायनि हांगार बेफोरखौ लगायनानै मोसौनाव ओ माबाजों औवा हासुंजों बेखौ थुनानै बिसिनियाव फो फोथा बायदि फुननानै होनाय जायो आरो आरो उनावहाय बेनि उनावहाय बेखौ मा खालामो थुखैनो लाङो दैयाव थारमानि बेखौ फुनखांजोबनायनि उनावहाय थुखैनो लाङो आरो थुखैनो लांनायावबो मा मा मोनसे दिग्लि बिफां होननाय दङ देग्लि लाइफां बेजोंहाय मा बुज्राव बुज्राव लानानै थाङो। आरो दैमायाव थुखैहैसै थुखैहैनायनि उनावहाय खाना गारबाय आरो बे थुखैनो लांनायावनो मा दङ उम माखासे खुगा मेथाइफोराबो ओ जाखांदों बेवहाय बर'नि खुगा थुनलाइयाबो बे मोसौ थुखैनाय लांनायावनो जागायदों जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होननानै बुंदों थारमाने लाव फान्थावफोरखौबो ओ मोसौनो माला सुनानै गानहोयो आरो बेवहाय माने बो बोसोर बोसोर एरबाय थानो थाखाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होनखादों मानो होनबा ओ मोसौफोरा एरबाय थानांगौ बिदिनो ओ मा होनो आबादफोरखौ आबाद थिखोनायफ्राव बा आबाद हाल एवनांगौफ्राव मोसौफोरखौ नांगौखायनो बिसोरखौबो बोसोर बोसोर एरनानै बारायबाय थानो थिनदों जाहाथे थैलाङा बिसोरबो बेराम आजार जानानै लामा ससेयाव थालांनाङा बेफोरबायदि होननानै मेथाइ खनोमोन आरो बेनि उनावहाय फैबाय अखानायैनि उनावहाय बैसागु बैसागु बेनो जाहैबाय मा रंजालि फोरबो बेहाय सोरांनाय लोगो लोगोन मा खालामसै दुगैयै लोबै बिसोरो बाथौआव ओ फुजा होयो बाथौ बाथौआनो जाहैबाय बर'फोरनि धोरोम बेवहाय फुजा होग्रो लायो ओ बेनिफ्राय ओ‌ गिदिर गिदिरफोरनि न'वाव बा गावबुरानि न'वाव थांनानै सिगां समावहाय आरो ज'नो थांनानै बिसिनियाव मा खालामहैयोमोन ओ गिबि खेब बिसि बिनियावनो ओ खुलुमनानै गोरा गाहायखौ बा गावबुराखौ खुलुमनानै ओ लाहैग्रोमोन ओमफ्राय बिसोरनि न'वावनो माखासे जानाय लोंनाय खालामनानै बा जौ बिदै बेफोरखौ लोंहैयोमोन आरो ओइदिनखालि बिसिनि न'वावल' रंजानानै फैयोमोन ओमफ्राय बिनिफ्रायसो फिन अखानायैहाय मा खालामसै नखर नखर बयनावबो एफा एफानो माने बोराइ बोराइफोरा बोराइफोर हानजा बोराइ बुरै हानजा आरो ओ हाबा जानायफोरनि एसे ओ बुरिदब बुरिदबफ्रा बिसोरो हानजा मोनसे सेंग्रा सिख्लाफोरनि हानजा मोनसे उन्दैफोरनि हानजा मोनसे बिसोरो मा खालामसै नखर नखर बयनावबो गामियावनो गिदिंजोबो आरो बिदिनो दामग्रा देग्रा लानानै खाम जथा सेरजा सिफुं ओ थरखा बेफोर गासैखौबो लानानै बिसोरो खुगा मेथाइ बा ग खननानै एदावलायनाय गान खननानै बिसोर नखरनाव नखर हाबैनोसै आरो मना लाखानोसै बेाबो मागिलायनोसै एसे एसे माइरं एसे फैसा खुस्रा